नोंथां ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादोंमोन नों
ओ थां जोंङो दा माखासे दोरोंङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन नंङा होमबा नोंथां? ओ नोंथांनि बायदिब्ला ओ जोंनि दोरोंङारि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै ओ माबायदि फोरमायनो सानो?
मान होनदों नोंथां?
ओ बैसागुनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ जोंना बैसागोआथ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालि जाबोनाय आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो
औ नोंथां
ओ बेयाव जो ओ बयबो ओ बोराइ ओ बोराय, बुराय, सेंग्रा, सिख्ला, गथ'-गथायाइ गासैबो रंजायो आरो बैसागोआव
औ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों
औ
औ बेबायदिनो नोंथांङा बै नोंसिरनि थिंजाय बैसागुखौ माबायदि फालियो बा फोरबोखौ माबायदि फालियो बे बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
ओ जोंनिथिं ओ बैसागोखौ ओ फास्टार माने बैसागो मोसायैनि सिगां मोसौ थुखैग्रोयो आरो
औ नोंथां
ओ मोसौ थुखैनो थाखाय जोंङो ओ बिनि सानसे सिगांनो बेलासे माबा ओम लाव फान्थाव ओ दिग्लि दिग्लिलिथि बिदिनो ओ मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय ओ बेसादफोरखौ बुथुमो नानै लाग्रोयो बेलासेनो
औ नोंथां
औ ओमफ्राय बिदिनो ओ अखानायै फुंङाव
औ